औ नोंथा।
अह नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ नोंथां खोनादो।
अ ओ नोंथाङा दा मा मावदों?
ओ मावनायाथ जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो जिरायनासो दङ
अ बिदिब्ला नोंथाङा जेबो उसु उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आं फंनैसो सावरायनो हागोनना नोंथां?
अ जेबो उसुबिदिआ गैया नोंथां सावरायनो हागोन।
अ ओ बिदिब्ला गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम मामलायनाय जा जासिग्रोबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
अ नोंथाङा जेबो उसुब उसुबिदा गैयाबा आहा नोंथांजों आङो ओइ फंनैसो मैहुरनि सोमोन्दै सावराय नो सानदोंमोन नोंथां।
अ दे दे सावरायजागोन नोंथां दे।
ओ जोङो गिबियावनो आं नोंथांखो फंनैसो ओ सोंगोरनोसै। ओ मैहुर होनना बुङोब्ला जोंहा ओ सि गोदोनि समाव ओ जोङो। गावनि जिउखौ गावनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय बा गावनि जिउखौ ओ दालांनो थाखाय जोङो मैहुर माखा जे आबादफोरखो आबाद मावनो रोङियाव जों मा खालामोमोन ओह मैहुर मावनानै जायो मो हुर खालामनानै जायोमोन नङा होमबा जेरै ओ सोरजिनाय ओ मिद मिथिंगायारि मिथिंगायाव थानाय ओ जिब जुनाद ओ जेरै मैसो मोसो खौ ओह लख्रा ओ बोरमा गुबुन गुबुन ना जोंङो बैफोरखो जोंङो मैहुर खालामना जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ।
औ सिगांनि समाव मा खालामोमोन जोङो मैहुर होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ जोङो गोदोनि समावहाय ओ मैहुर खालामनानै जोङो बैसोरनि बेदरखौ जों गोथां-गोथां जायोमोन नाथाय, बिनि उनावहाय एसे सोलायनानै जोङो मा खालामदों ओ जोङो बैसोरखौ जोङो ओ सावनानै बा, हांनानै बा, एवनानै जों जानो सोलोंदों नङा होनोमबा नों थां नाथाय मैहुर खालामनाय समाव जोङो गोदोनि समाव मा खालामोमोन माखासे जों जं जुंगाल जों जि बानायोमोन गावनि आखाइजोंनो बानायनानै जोङो बैसोरजों जोङो मैहुर खालामोमोन। जेरै जोङो बोरला जोङो मैहुरफोरखौ ओ ज' मा मा मैहुरा फैगोन जों बैखौ नेयै नेयै जों जोङो मा खालामोमोन बोरलाफोरजों जों गावनानै मैहुर खालामोमोन लोगोसे जोङो जुंगाल बेफोरजों जोङो खुबैनानै बा बिसोरनि जंजों जोङो बिसोरखौ बुथारनानै जों मैहुर खालामोमोन नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे जोङो माखासे माबा दौलेंबो होनना बुङो जों जाय ओ जाय जायगाजों जिब जुनादा थांलाय-फैलाय खालामबाय थायो जों बैफोराव माखासे दौलेंबो सायोमोन गोदोनि समाव। नाथाय बे फोरजों जों गोरलैयैनो मैहुर खालामनो हायोमोन दौलेंफोर सानायजों लोगोसे सानानै जोङो मा खालामोमोन बिसोरो जेब्ला दौलेङाव फासियो होमब्ला जोङो बिसोरखौ बु थारनानै जोङो जानाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
गुबुन-गुबुन आयदा बा गुबुन-गुबुन ओ गाव-गावनि आइडियाजों गाव-गावनि साननायजों जोङो माखासे जिब-जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जायोमोन। नाथाय गोदोजों आरो दानिजों जेनेबा गु गोबां फाराग दं। मानो होनबा दानि दिनावथ' आथिखालाव मैहुर खालामब्ला मानो होनब्ला जोङो गोदोनि जि समावनो जि ओ थांना थानायनि थाखाय जोङो बैसोरखौ मैहुर खालामनानै जादोंमोन, ना थाय दानि दिनाव बैफोरो जोबस्रांनायखाय जोङो मा खालामबाय जोङो उल्था मा खालामबाय बिसोरखौ जों फिसिनोसो हमबाय नङा होमबा न' खरावनो जोङो गाव गावनि न'आवनो मो सौ-मैसो, बोरमा, दाउ, अमा जों बैफोरखौ मा खालामबाय जोङो ओ न'खरावनो नो फिसिनोसो हमबाय। नाथाय सिगांनि समावजे जोङो आबाद मावनो रोङामोन। नाथाय बै समावसो जों मैहुर खालामोमोन नालाय ओ दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा मैहुरनि सोमोन्दै जे जोङो गोदो जि मैहुर खालामनानै जायोमोन सुबुं माहारिया नङा होमबा?
औ
औ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो दे फोरमायग्रोलाय।
औ
ओ मैहुरनि बागै नोंथाङाथ' आंनो जाबायदि फोरमायलांबायजे गोदो गोदायनि सुबुं बर' सुबुंफोरा माने हाग्रा बंग्रायावनो जिउ खाङोमोन जिहेथु माने बिसोरो माने हाग्रा बंग्रायावनो जिउ बखांनायजों लोगोसे, जेब्ला बिसोर हाग्रायावनो थानांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां? बैफोरनि रैखाथि हिसाबै जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों जं, जंगाल बेफोरबायदिनो बैफोरखौ हाय माने जिब जुनारनि हाथाइ, बेगें- बेला बेफोरनिफ्रायनो आरो माखासे मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादफोरनिफ्रायनो माने बैफोर मैहुरनि थाखाय बेफोर माखासे आगजुफोरखौ बिसोरो बानाय नानै लायोमोन आरो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो बे फोर माने मैहुर हाबाखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोराहाय ओ माव नानै मैहुर खालामनानै माने जिउ खुंबोबाय थानायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय नुनो मोनदों आरो नाथाय जेब्ला औ ओ जे बिसोरो नोंथाङा दानि बावै सो बुंलांदों मोन जे बिसोरो मैहुर खालामनानै मोननाय माखासे ओ जिब जुनार बा गासै मुवा बेसादखौनो गोथाङै गोथां जायोमोन होननानै औ थारैनो बे सैथो। बै समाव माने बिसोरो जेबो मिथियामोन जे बेफोरखौ संनानै बो जाजायो आरो अरखौ माबेनिफ्राय मोनगोन बेखौ बिसोरो माने मोनथिया मोन जायनि थाखा य बिसोरो जाय बुस्थुखौ मैहुर खालामनानै मोनो बेखौनो माने गोथाङै गोथां जानानै जिउखौ खुंबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदिनो ओ जे ब्लानिफ्राय बिसोर हाग्रायाव थायै थायै थानानै ओ बेफोरबायदिनो माने ओ बिसनियावबो मोनसे सानखांथिया फैबाय जे नुनानै अन्थाइजों अन्थाइ देजाबनायनायनि गेजेरजों अर जोंनानै बिनि बेवहाय जों सावनानै जानो हायो होननानै बिसनियाव मोनसे ओ सानखांथिया फैबाय अब्लानिफ्रायनो बिसोरो माने बैफोरखौ गोथाङै गो थां जानायनि सोलाय सावनानै जानाय बेफोरखौहाय रोंबोबाय आरो ओ बेफोरबायदिनो बे सोरो जेब्ला हाग्रा बंग्रायाव थानानै मैहुरखौ बे समावथ' ओ बांसिन हौवाफोरानो मैहुरखौ खालामो मोन नङा होमबा हाग्रा बंग्रायाव बिफोरबायदि जिब जुनारखौथ' मैहुर खालामनायाव हिनजाव माहारियाथ' एसेबां माय नि मैहुर खालामनो हाया नाथाय जों नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आइजो माहारिफ्राबो मैहुर खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बिसोरो माने ओ दैमा दैसा बिलोफोरावहाय माने गोद गोदायनिफ्रायनो ना हम नानै जाबोनायखो जों नुनोमोनो आरो ओ जोंनि बर' आइजो फोरा माने ओ न'खराव माने जानो थाखाय ओंख्रि गैब्र'बाबाथाय बिसोरो माने बबेबा मोन से दैमा बिलोफोराव थांब्रनानैनो ओ बेयावहाय गुरनानै माखासे ना फोरखौ लाबोनानै बिदिनो खांख्राय साम' मा मोनो दैमायावहाय बेखौनो माने मैहुर खालामना लाबोनानै माने संनानै जायो। मोन आरो ओ दानिया बैफोर माने मैहुर खालामनायाव जाखिनि आइजें आइलाफोरखौ बाहायो गुबै यै बेफोर आइजें आयलाफोरखौथ' जोङो माने बांसिनानो औवा आरो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो नङा। होम्बा नोंथां औ जेरै जोङो आइजो फोरा जेब्ला ना गुरनो थाङो अब्ला बेयावथ' जोंनो गाहायै जेखायखोनो नांगौ जायो लोगोसेनो। जोंनो ना लानो थाखाय खखौबो नांगौ जायो आरो बिसोर मोननै आइजें खौ जोङो गाहायै औवानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां माखासे। ना हमग्रा आइजें आइलाफोरबो दङ जेरै सान्द्रिफोरजोंबो। हमो खायसे सानदांगा ओ सेन खखा खाखि। आरो जे फोरजोंबो सारनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय जेखौ एसेबां माने बाहायामोनब्लाबो नाथाय आथिखालावहाय जेखौ बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो ओ नोंथां। नोंथाङा बुंदों ओइ आथिखालाव जे गोबां ओ जोङो मा? मैहुर खालामनो थाखाय ओ जों गोबां जौगाथायाव फैबाय बा जोंङो खालामो आथिखालाव जोंङो। ओ नाफोरखौ हमनो थाखाय ओ जों जे बानायो नंङा होनबा ओ जेरै ओइ जोंङो जेखाइजोंबो ना गुरो सानद्रिफोरजोंबो गुरो बेफोरदि जोंङो मैहर खालामोबा ओ आरो माखासे जोंङो मा जिब जुनारखौ मैहुर खालामनो थाखाय आजिखालि मा जोंङो ओइ गावनाय बा भारतनि जोंङो माखासे सिलाय बेफोर जोंङो मैहुर खालामो आथि खालाव नाथाय गोदो मुगायाव मा खालामोमोन जोंङो बेफोरखौ मिथिंगायारि सोरजिनाय नोंथांङा जेरै डद फाय बुंदों ओ‌ जेरै बैसोरनिफायनो जि जोंङो मैहुर खालामनानै जि ओ बिसोरनि हारा बेगें मोनो नाथाय जों बै बिसोरजोंनो मा खालामबावगोन बिसोरनि ओ मैहुर खालामनो थाखाय बिसोरनि माबाखौनो ओ बिसोरनि बेगेमफोरखौनो जोंङो ओइ मैहुर बिसोरनिजोंनो जों मैहुर खालामोमोन नंङा होनबा नोंथां ओ‌ थारैनो बिदिनो ओ सिगांनि समावथ जोंङो जेबो इदि साननो हानाय गियान बा गैयामोन नालाय जोंङो बिदिनो मैहुरखौ खालामबोदोंमोन नाथाय दानि दिनाव गोबां सोलायनाय नुबाय आरो दानि दिनाव माने बेफोरजों मैहुर खालामला जोंङो मा खालामो जोंङो आथिखालाव मुगायाव मा होनो जों भारतजों दिरुनजानाय जि सिलाय होनना बुङो जों आथिखालाव बैफोरजोंसो मैहुर खालामनो हमबाय नंङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ दा जोंङो सिगांनि समाव जों मैहुर खालामनानै बै ओ मोस मोसौ मैसो जि जोंङो बिसोरनि बिगुर बा मोसा लख्रा बेफोरनि जि बिगुर मोनो जों बैफोरजोंबो माखासे गावनि ओ‌ दामनाय देनाय ओइ ओ सेरजा होन बैसोरनि बिगुरखौ जों बाहायोमोन नंङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ
औ बिदिनो बिसोरनि माबाखौ जोंङो माखासे गुबुन-गुबुन ओ मा गुबुन-गुबुन ओ जोंनि मिथिंगानि बैसोरखौ बाहायनाय जि बिसोरो बिसोरनि मेगन ओ साजायनायावबो जों बैसोरनि खर जि बिगुर बेफोरखौ जोंङो नखरनि साजायनायफ्रावबो जों बाहायनाय जायो नंङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां नाथाय जोंङो आथिखालावहाय मैहुर खालामनायखौ जोबोद खम नुनो मोनसै आरो मानो होनना बुंङोब्ला जों हाग्रानि बेफोरबायदि जिब जुनारखौ फोस्रांबाय थायोब्ला ओ जोंहा सानसे समाव जाहा गोबां जेंनाजों मोगा मोगिबो जानो हागौ नंङा होनबा नोंथां
नोंगौ थारैनो
माखासे फरेस्ट बिफाननि ओ‌ सोद्रोमाफोराहाय बेखौ आथिखालावहाय जुदि सोरबाफोर हाग्रानि जिब जुनार बुथारोब्लाथाय बेखौ माने ओ आ आयेन आयेनारि साजा होनाय जायो आरो नंङा होनबा नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथां थारैनो ओ नोंथांङा जि बुंदों आथिखालाव ओ‌ हाग्रा बिफाना बैफोरनि सायाव माखासे गोबां ओ गावसोरनि जि मोनथाय ओ माखासे जिब जुनारखौ बुथारबा जि साजा होनांगौ गोबां औ गोबां मैहुर खालामो बिसोरखौ जोंङो औ संरैखाथि होनाय खौ नुबाय थादों नोंगौ थारैनो ओ नोंथाङा जि बुंदों बियो गासै बो नोंगौ नो अब्ला नोंथाङा नोंथांजों बैनि सोदेव सोमोन्दो रायलायनानै एसे गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जि फोरोंदों अब्ला जोङो दिनो
औ दे-दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
ओजोंबाय नोंथां।
औ